हेल' ओ नोंथां
हेल'
औ नोंथां खोनादों हेल' औ औ नोंथां खोनादों नोंथांआ खोनादों ना
ओ नोंथांजों ओ मा होनो जोंनि बर' हारिनि ओ‌ सावरि बादालि जानायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा नोंथां दसे सम
हागोन दे औ
औ ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे नोंसोरनि ओनसोलाव जे आथिखालाव बेबायदि सावरि बादालि जानाय हुदाया दायो माबायदि सोलियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
ओ सावरि बादालि जानाय होननानै बुङोब्ला बियो जोंनि मोनसे दोरोङारि ओ दोरोङारि हाबा हुखा होननानै बुंनांगोन जिहेथु जोंनि बर'फोरा एबा जोंनि आजै आजौफोरा गोदोनिफ्रायनो बे मोनसे खान्थिजों सोलिबोनाय मोनसे हारि आरो ओ मा होननानै बुंगोन बेखौ सावरि बादालि होननानै बुङोब्ला गुबैयै ओ मोनसे बबेबा गंसे न'खराव हाबा हुखा जायोब्ला बेखौ माने ज'यै रायजोफोरखौ लिंथुमनानै एबा साखाथि फाखाथिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ लिंथुमनानै जयै हाबाखौ मावफुंनाय खान्थिखौनो जोङो सावरि बादालि होननानै
औ औ नंगौ
लोगोसेयैनो बेफोरखौ रुजुनानै नायोब्ला जोङो आगोलावथ' बेफोरनि जि थासारि बेखौ जों जोबोद खमायनाय नुनो मोनो आथिखालाव सुबुंफोरा बयबो बेस्थ' गावबा गावनि हाबा हुखायाव मुखुब आरो जेन'बा बेफोरबायदि हाबा हुखाफोरखौहाय मावनो जोबोद गोब्राब मोनसै बेनिखायनो जोङो सावरि बादालिनि बेलायाव आथिखालाव महर गुस्लायनायखौ नुनो मोनबाय आरो नोंथां माबोरै होननानै बुङोब्ला माबोरै महर गुस्लायदों होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो मोननो हायो जे गोदोनि जि सावरि बादालिनि खामानि बेखौ दिनैनि दिनाव हाजिरा होनानै मावनाय नुनो मोनसै आरो बिनि उनाव गोदोनि जि गोरोबलायनाय सावरि बादालिनि हाबा बेखौ दिनै सुबुंफोरा थाखा फैसाजों मावसै आरो नोंथांनो हबा जेरैहाय अ अ जेरैहाय बायदिसिना मुवा बेसाद नांगौ जायोब्ला बेखौ बायदि रोखोमनि गोनोखोआरि मुवाफोरजोंखौसो आरो गोदोनि समावहाय सावरि बादालिखौ मानो लिङोमोन होननानै बुङोब्ला जोंना गोबां औवा दंफांफोर जोंहाय न' बां लुनाय जायोमोन बेनिफ्राय हमनानै लाबाय जोंनि न'खर गोदान गायसननाय एबा बेरा दुमनाय एबा मुदा खानाय थिं लगायनाय एबा नारा बायदिसिना फसिना होनानै गोदानल' लुफुंनाय बेफोरबायदि खामानियावसो जोंना सावरिनि बादालिफोरखौ लानाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां? नाथायबा आथिखालनि जि गोनोखोआरि मुगा बे गोनोखो भासारि मुगायाव सुबुंफोरा जिबायदि बिगियानारि आदबजों खामानि माव न' लुनायावबो जोंनियाहाय सावरि बादालिनि गोनांथि गैया जाथसे मोजां रांगौथि होनोनां नि गोनांथि जायो बिनिफ्राय जेसेबांखिनि हमनानै लाबाय गोदो नि जि खामानिखौ सावरि बादालि लानानै खालामोमोन आथिखालाव बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो मावनोनो हालिया आथिखालाव जिहेतु सुबुंफोरा सोदोमस्रि सिभिलाइजेसन जानानैहाय मोनसे मोजां थाखोआव मान थाखो मोननो हाबाय आरो बे मान थाखोआवहायसो बुङो माने मोनसे स्टेेनडार्द लाइफ एबा मोनसे मान थाखो गोनां गोजौ थाखोनि जिउ खुंनो मोजां मोनसे आरो सुबुङा गोदोनि बदि गादा गुदा जिउ खुंनो मोजां मोन मोनलिया थ' बेफोरखौ रुजुनानै नायोब्ला औ नोंथाङा जिबायदि सोंथि खालामदोंमोन जेन' माने बेवहाय जोंनि आथिखालनि बर' सुबुंफोरा सावरि बादालि खोब खम जानाय नुनो मोनसै थेवबो मोनसे मोननै गामिफोराव जोङो नुनो मोनो आरो दासिमबो गोदोनि नेम आसार खान्थिफोरखौ फालिनानै माने जोंनि बे मोनसे आसार खान्थि बेखौ जों लाखिनाया गाहाम होननानै सुबुंफोरा सावरि बादालिखौ माने दिनैसिम ओंखारा ओंखारा ओंखारनानै जायो आरो जेनेबा न'खर न'खर बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो।
औ औ नं।
औ नोंथाङाबो फोरमायहरदो नोंथांमोननि ओनसोलनि बागै?
औ जोंनि ओनसोलावबोथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जे बे बर'फोरा मोनसे आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि बे हिसाबै गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' न'खरफोराव जे हारसिं नि मावनो हायै खामानिफोरखौ गामिनि न'खर एबा गामिनि सुबुं लिंथुमनानैनो माखासे हाबाफारिफोरखौ मावनाय जायोमोन। बेबायदिनो मा जेरैबायदि मा होनो थुरि हानाय बा उख मोनोलाबनाय आरोबाव माखासे माइक गायनाय खोथिया फुनाय बा हालेवनाय बैफोर बाददिफोरखौ मावनाय जायोमोन नाथाय आथिनि बिगियाननि मुगा एबा मा होनो बिगियाननि दाजेमफोरा बांबोनायनि जाउनाव आथिखालाव बेफोरखौ जोबोद खम नुनो मोनसै मानो होनना बुङोब्ला जे आथिखालाव बिगियाननि दिहुनन्थाइ मुवाफोरा बांबोबाय जेराव गासैबो मा होनो ओ जे गोरा खामानि फोर बेफोरखौ मा माखासे ओ मा होनो आगजुफोरानो मावनायखौ नुनो मोनसै जेराव सुबुं माहारिया आ जेसेबांखिनि जौगाबोदों बैफोर माने खस्थ'फोरा एसे खम जाबोनायनि जाउनाव आथिखालाव बेफोरखौ माने जोबोद खम नुनो मोनसै आरो जोंनि ओनसोलाव आरो बुंनो थाङोब्लाथ' मा होनो जोंनि जे गामि ओनसोलाव सावरि बादालि जानाया ओ टटेलि सोलायबाय होननानै जों बुंनांगोन गोदोनि बायदि सावरि बादालिफोर जायोब्ला मा मोननो ओंखामनि आखाइ जौनि फुख्रि बेदरनि मा होनो बेफोरबायदि मोनसे बर'नि बाथ्रा दंमोन नङा होमबा नोंथां ओ हेल' खोनादोंना नोंथां ओ जोंनि ओ गोदोनि जोंनि बर' ओनसोलाव जायोमोन माने सावरि बादालिफोरखौ ज' ज' हेफाजाब होलायनानै जानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय जोंनि ओनसोलाव दा बेफोरबायदिखौ जोबोद खम नुनो मोनसै आरो हो बर' माहारिफोरनि गेजेराव गावजों हेफाजाब होलायनानै जायोमोन नाथाय बिनिफ्राय टटेलि माने गोबां सोलायबोनाया जोंनि बर' समाजाव जा जायगा लाफैबाय होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां
ओ खोनादों नोंथां
ओ नोंनि आवाजखौ एसे खम खोनानाय मोनदों
खोनाबायना नोंथाङा दायो
औ औ खोनादों
औ औ
ओ जोंनि बर' माहारिफोरनि गेजेराव दिनै सिमबो सावरि बादालि जानाय हुदाखौ ओ गोबां सुबुङानो गारबाय नाथाय बर' माहारिनि गेजेराव जे बियो गोमालांथारगोन बेखौबो जों बुंनो हाया मानोना बियो जोंनि मोनसे हारिमु बायदि जानानै दङ जेराव जों बेखौ गासैबो फालिलांबाय थायोब्लासो बा सावरि बादालिफोरखौ खुंनानै गालांबाय बाय थायोब्लासो इयुन समाव गासैबो माने जोंनि इयुन जोलै सुबुंफोरा बेफोरखौ मिथिगोन नङाब्ला ओ मा होनो जोंनि इयुन जोलैनि सुबुंफोरा इयुन समाव मिथिनायानो नङा जे बिसोरो मा सावरि बादालि माने मा होनो जेराव आथिखालाव बेफोरखौ गोबां खम नुनो मोनखासै बेनिखायनो आं सानो जे गासैबो बर' गामि गामिफोराव गोबां बर' गामिफोरावनो मा सावरि बादालि जानायखौ बा सावरि बादालि खुंनायखौ ओ बोसोराव खेबसे बा खेबनै बेबायदि फालिनाया गोनांथार होननानै आं सानो। नंगौ नङा नङा होनबा नोंथां।
ओ जोंनि बेबायदि खालामोब्ला मा होनो जोंनि गासैबो इयुन जोलैनि सुबुंफोरा बेफोरखौ मिथिलांगोन जे सावरि बादालियाव माबायदि खुंनाय जायो बा सावरि बादालिखौ माबायदि खुंनाय जायो। ओ गोदोनिखौ नायोब्लाथ' मा आथिखालाव गोबाङानो गोमालांबाय। जेराव गोदोनि समाव मा मोनोननो थुरि हानाय बा नारा हानायफोरनि सावरि बादालि जायोमोन। बा उखुम ओलाबनायनि सावरि जायोमोन बा न' लुनायनि बेफोरबायदिनि सावरि जायोमोन नाथाय मा होनो दिनैनि मु गायाव जों बेफोरबायदि उखुम ओलाबनाय बा थुरि हानाय बा मा होनो नारा हानायनि सावरि जानायफोरखौ नुनो मोनलिया। बेनिखायनो मा होनो बेफोरखौ इयुन जोलैनि सुबुंफोरा मिथिलिया बेफोरखौ मिथियाब्लाबो माने मा होनो आथिखालाव जे दैज्लां बोथोराव आबाद मावनायजों लोगोसे ओ जिबायदि नांगोल जांख्रा होनो ना नोंथां बैफोरखौ इयुन जोलैनि सुबुंफोरा इयुन समाव मिथिलां गोननो थाखाय मिथिलांहोनो थाखाय जों बेफोरखौ खुंनाया जोबोद मोजां आरो थारनांगौआ जोंनि थाखाय जोबोद गाहाम होननानै आं सानो जेराव ओ माइ माइ गायखांनानै माइ गायखांजोबनायाव ओ गामिनि सुबुं फोरखौ लिंनानै नांगोल जांख्रा खुंनाय थिग बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद जेरै माइ हानायाव ओ मा होनो मेसें बोथोराव मा होनो माइ हानाय समाव बै मा खासि जांख्रा ना मा होनो बैफोरबायदिखौ खुंनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ
ओ हेलौ।
ओ हेलौ खोनाबायना नोंथां?
खोनायाखै नोंथां नोंथाङा खोनादों ना खोनायाखै आंथ' खोनादों। औ